अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ आं नोंथांजों दिनै सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ सावरायनो हागोन दे। औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
बिदिब्लाथ' सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला दानि जुगाव सोलोंथाइ नङाब्लाथ' जेबो खामानियावनो फैया नङा होनबा?
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम सोलोंथाइ बयनो बो नांगौ जायो बिनिफ्राय दानि जुगावथ' जोङो बहाबा दावबायनोब्लाबो मुवा बेसाद हिसाब खालामनोब्लाबो गासैयावबो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ जायो। साख्रि मोननो थाखायल' जों सोलों थायखौ लाया जोङो गावबा गावनि आइ थिङाव गसंनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय दाजाब दानख' माबा मोनसे हिसाब खालामनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। बेनिखायनो दानि दानि जुगाव गासैनि न'खरफोराबो गाव गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो नाजायो फरायसालिफोराव मोजां फरायसालिफोराव एडमिसन होनो नाजायो। बिनिफ्राय खाथि खालानि प्राइभेट फरायसालिफोराव जों गोबांखौनो सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंना सरकारि स्कुल फोराव प्राइभेट स्कुलनि बायदि सोलोंथाइफोरखौ बांद्राय जोङो सोलोंनायफोरखौ नुनो मोना बेनिनो ओंखायनो जोङो गोबां गोबां मानसिफोरखौनो प्राइभेट फरायसालिफोरावनो होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
सोलोंथाइ नङाब्लाथ' दानि जुगाव जेरावबो दावगानो हाया। बिनिखायनो आरो गोबां फरायसालिफोरावबो दाना सोलोंथाइनि सायाव जोबोद गोसो होबोनायखौ जों नुनो मोनो।
सान फरायसा सान बेफोरबायदि फालिनायखौ जों नुनो मोनो। फरायसालिफोराव आरो फोरोंगिरिफोराबो दानिया गोबां फरायसालिफोराव गथ'फोरनि खेला धुला गेलेनाय बेफोरनि सायावबो गोसो होनानै फरायसालिफोराव गोबां गथ'फोरखौ खेला दुला गेलेहोयो बिदिनो फरायसालि बेफोराव गथ'फोरखौ गोबां रोखोमनि ओयो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबायदिबो फोरोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। गाव गावनि आथ बिथिङाव जाहाथे इयुन जिउआव गसंनानै गावखौ सासे गोग्गो मानसि बानायनो हानायनि गावनि इयुन जिउखौ सोलिलांनो हानायनि बेबायदि फरायसालिफोराव जोङो फोरोंनायफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
बिनिफ्राय आरो। ओयो। दानि जुगाव आरो सोलोंथाइफोरा गोबां मानसिफोरखौनो जोङो इंलिस मिडियाम बिदिनो हिन्दी मिडियाम आरो बर' मिडियाम बेबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थाङोब्ला जोंनो हिन्दी राव आरो इंराजि राव बेफोरखौ अ बे फोरखौ नां-नांगौ जायो नालाय। राव रायज्लायनो थाखाय। बेनिखायनो गोबां मानसियानो प्राइभेट फरायसालिफोराव बेबायदिनो इंलिस मिडियाम हिन्दी मिडियाम बिफोरबायदि सिकुलफोराव जों होनायखौ नुनो मोनो जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरा इयुनाव गोजान जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला असुबिदा जाया। बिदि साननानै।
उम उम।
होनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिब्ला नों नोंसोरनि ओनसोलफोराव मा बायदि बे सोलोंथाइनि सायाव? फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
गोन नोंथां हागोन सोलोंथाय होनना बुङोब्ला माने जोंनिया माने ओ मा होनो सोलोंथाइआनो गुदि होननानै बुंनो हायो माने सोलोंथाइ गैयाबा माने सासे मान जोंहा सोलोंथाइ गैया बा माने बे मिनसिखौ माने जे बा जों गुबुन मोनसे जाय थांङो जोंनो सोलोंथाइ नांथारगौ जायो जों जेनेबा जों अबावबा जायगायावनो थांबाय जेनेबा जों जायगाखौ जेनेबा जों सिनायाबाबो जों जुदि जोंनाव सोलोंथाइ गैयाबा माने जों आदाय हैैगोन आरो जेनेबा जों सासे ज मानसि जों लेखा फरायनो रोंनाय बा ओ ओ मा होनो सोलोंथाइ दं। हायो जेब्ला जों होनबाना‌ माने‌ जायगा दानिया थु' मा होनो मबाइलफ्रावनो गुगोल मेप नायनानै। थांनो हायो नालाय बेनि थाखायनो माने जोंनो सोलोंथाइखौ नां जोंनो बबेबा मोन थांब्लाबो बे अबेबा गुबुन दाबसे जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनोबा‌ माने जोङो। सोलोंथाइ नांथारगौ जायो आरो जोंनो। आरो जों बबावबा थांनोबा जों माने गारिफोर गाखोनोब्लाबो जोंनो माने जोंनो माने माबा नांथारौ आरो सोलोंथाइ नांगौ जों रावखौ गुबुननि रावखौबो रोंथारनांगौ जा जायो आरो माने। जेरै बर'नि जोंथ' गावनि बर' बिमानि राव। खौल' रायजलायनानै गुबुन जायगा बा गुबुन थांनो हाया। जोंनो इंराजि रावबा एसामिस रावबा हिन्दी राव बेसो मोनथामखौ नांथारगौ जायो जोंनो जोंनो सोलोंथाइनि बेलायाव। दानि जे आरो नै जोंनि ओ ओनसोलाव नायनो थाङोब्ला दानियाथ' माने बुहुद माने मानसिफोरखौनो माने प्राइभेट स्कुल बा इंलिस मिडियाम बा एसामिस मिडियाम इ हिन्दी मिडियाम बेफोराव सोनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दानिया सोरकारि स्कुलफ्राव माने हाबनायखौ माने खम बिबांनिखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे माने जों आरो इंराजि स्कुल बा मा होनो आसामिस बा हिन्दी स्कुलफ्राव फरायनानै जोङो माने जों गावनि बिमानि रावखौ बावलाङोब्लाबो बे माने बुहुद गोरोन्थि जागोन माने माने जों औ। सोल सासे गो गो सोलोंथाइ गोनां फरायसानियाव माने गावनि बिमानि रावखौनो जुदि रोङाब्ला बे माने सोलोंथाइ दंब्लाबो माने एसे माबा जागोन आरो माने मा होनगोन? इन्टसेल खालामनाय बादि जागोन आरो इनि थाखायनो माने औ नेवसि गारनाय बादि जागोन आरो नि थाखाय जों माने उननि रावजों लोगोसे माने गावनि बिमानि रावखौबो जों लांफाबाय थायोबा सोलोंनायाव माने मोजां जायो आरो सोनांगोन आरो गुबुननि हारिनि राव खौल' माने जों गुबुनाव थाङोबा जोंनि बर' रावा सोलिया। जोंनि बिमानि रावा सोलिया होननानै माने गारस सोना दोनोब्ला माने इयो माने नेवसिनाय जागोन आरो माने माने जों सासे गोरोंस सासेस मा होनो? गियानि बो-बो फरायसाबाबो बो गियानि मानसिफ्राबो माने इयो एसे माने मोजां मोजां नोजोरजों नायजानाय जानाय नङा आरो। बिनि थाखायनो माने जों सोलोंथाइ लानांगौ लानाया होनबाबो गुबुननिखौ गुबुननि राव बो सोलोंनांगौ बेजों लोगोसे बिमानि रावखौबो सोलोंनांगौ आरो जों। दानियाथ सोलोंथाइ गैया जों माने रांखावरि आरजिनायावनो जा। जिहेथु जोंथ दानियाथ साख्रि खौ बयबो मोनजोब जानना लाखैनि लाैल फरायनाङा माने जों। सोलोंथाइखौ गावनि आथिं गसंनो गावनि इयुनखौ नायनो बा गावनि ओ मा होनो गावनि नखर सालायनायफ्रावबोथ जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो नालाय। जों सासे सोलोंथाइ गैयि मानसिनाव माने नखरखौ माबायदि सामलायनांगौ माने रांखावरिफोरखौ माबारै बाहायनांगौ बेफोरखौ मिथिया नालाय। बेनि थाखायनो माने जोंनो सोलोंथाइ खौ नांथारगौ आरो नङा होमबा नों नोंथां
औ औ नंगौ।
दानियाथ आरो नै दा दाथ गोदान मा होनो जुगानो सोलायबाय होनजायो माने दानिया मा होनो सोलोंथाइ थाइ गोनाङासो माने फरायनायावबो माने मा होनो अबबा थां अबबा जायगाफ्राव थांबाबो माने सोलोंथाइ थायोब्ला मोजां माने मान होजायो आरो सनमान होजा जायो जायनाव सोलोंथाइ गैया माने बियो सनमानबो होजा जाया मानबो होजाया आरो जोङो उम बिनि थाखायनो माने स जों फरायनायखौ मोजां दानियाथ आरो पारसेन्ट खम बा नामबार नाम्बार एसे खम मोननायफोरखौ माने हुम माबाखौनो होजाला आरो मा होनो रेसपेक्ट होजाला होननाय बायदि इदि आरो माने जेनेबा जाय जायना मार्कआ बांसिन जायफोरो दानियाथ बुहुत गोरों गोरों माने स्टुदेन्ट ओंखारबाय नालाय फरायसा ओंखारबाय नालाय बेनि थाखायनो माने जों फरायनायाव माने जुजिनांगौ नांथाबनांगौ आरो माने जोंबो माने गुबुनफोर बायदि इदि गुबुनफोरबायदि जोंबो गोजौ सोलों फथाय लानो गुबुन बायदि सिनायजानाय बयजोंबो सिनाय सिनायजानाय मिथिसार जानाय जानो होननानै माने जों माने फरायनायखौ माने मा होनो जों फरायनो हाया मायाव जों साख्रिबो मोन खाया होननानै माने फरायाल'सिनो थानाङा आरो जों माय उम जों गावनि आथिंआव गसं इयुननि थाखाय माने फरायनांगौ जायो आरो जों सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो औ दा नोंथांमोननि ओनसोललथिं फरायनायफोरनि बेलायाव माबायदि?
जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो खाथि खाला प्राइभेट फरायसालिफोर दं आरो सरखारि फरायसालिफोरबो दं सरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोदोनि बायदि बांद्राय जाला मानो होनोब्ला बिमा बिफाया बांद्राय प्राइभेट फरायसालिफोरखौनो गोसो होयो। गाव गावनि गथ'नि इयुन खौ मोजां जाथों साननानै बेनिखायनो रां रुफा गारनानैब्लाबो गथ'नि इउनखो साननानै प्राइभेट फरायसालिफोराव होयो जाथे बिसोरनि मार्कआ मोजां जायो इयुनफोराव गुबुन फरायसालियाव मोजाङै मोजां जायगा मोनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो बेनिखायनो गोबां मानसियानो प्राइभेट फरायसालि फोराव होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो सरखारि फरायसालिफोराव माने फोरोंगिरिफोर फोरोंगिरिफोराबो एसे खम जायो नालाय सासे सानै बेफोरबायदि बेनिखायनो बांद्राय मानसि फोरानो प्राइभेट फरायसालियावनो होयो। बिसोरनि फरायसालिफोराव गथ'फोरखौ फोरोंनायाबो एसे मोजांसिन जायो गथ'फोरा माबायदि गियान सोलोंनांगौ बेफोरनि सायावबो प्राइभेट फरायसालि फोराव फोरोंनाय जायोना माबायदि गाननांगौ माबायदि जोमनांगौ मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरनि सायावबो फोरोंनाय जायो बेखायनो गोबाङानो बेफोरबायदि प्राइभेट फरायसालियाव होनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
खायफा खायफा मानसिफोरा रां रुफा एसे असुबिदाफोरा सरकारि फरायसालियावनो फरायसाफोरखौ हगार हरो जाहाथे